हेलौ, औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ अब्ला जों थां दिनै जोङो बर'फोरा बोरैहाय आबाद मावनानै जायो बेनि सायाव आं नोंथांजों सावराय थादों। आं सावरायनो हागोन ना नोंथां औ औ जों बर' फोरा गोदो गोदाय फ्रायनो जोङो आबाद मावनानै जायो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ।
अ जेनेबा आबादानो जोंनि गाहाय जाग्रा आदारखाय जोङो। माइ आबादखौनो जों मैखोमै मावनाय जायो जोंनि ओनसोल लाव नङा होमबा औ माइजों लोगो सेजोङो ओंखाम जायो। ओंखाम बानायनानै जायो। जों नङा होनबा। माइनिफ्राय जोङो माइरं सौनानै जों ओंखाम बानायो बेखौनो जों जानानै जोङो दिनै जों थांनानै जिउखौनो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों माइखौहाय बोरैहाय आथिखालाव गायो नोंसिरनि साइदआवहाय? एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथाङा बेखौ मोजां सोंलु सोंदों आरो आङो दा बुंगोन बेखौ। फारियै आं बुंगोन ओ दा नैबे दैज्लां बोथोरबो जोबोद मोजां बे समावहाय आं माने खम दिलिट खालामनानै बाथ्राखौ बुंनो हागोन। आरो जेरै जोंहाबो न'आव माइ गायखायो हिसाबै ओ फार्स्टआवनो जोङो ओ दब्लायनै दब्लायथाम हालेवग्रोनाय जायो आरो। माने खोथियाफोरनि थाखाय बेनि उनाव जोङो बै सुथलिनि बस्थ स्थाया सुथलिनि बस्थायावहाय
औ।
माइखौ फख्रि बा दैमायाव सोमनाय जायो आरो हरनै हरथाम बेबायदि ओ जेखौ माइ ज्लि होनना बुङो जेनेबा खोथिया फोनो थाखाय। बिनि उनावहाय ओ बैखौ साननै सानथाम उनावहाय माइखौ बोखांनानै दैखौ सर'खांनानै न'आवनो बा खामसालिफोरावहाय ओ बेखौहाय बस्था बनानै थालिर लाइजों खोबहाबनानै माइखौ बरननानै थालिर लाइजों खोबहाबनानै दोननाय जायो आरो माने बस्थाफोरजोंहा खोबसिनानै थारमाने गाजा हरनायनि थाब थाबनो गाजा हरनायनि आरो औ बेनि उनाव बै दब्लाय दब्लायथामसोनि हालेवफामनानै दोननायमोन बेखौ दैस सोनानै हालौग्लिजोबगोन आरो नोंथां माने हालौग्लिजोबनानै फोमोनगोन आरो बेखौ माने खोथिया फोननो थाखायल' आरो बेयो औ औ बियाव खोथिया फोगोन बिनि उनावहाय बै बे हालेवग्लि जोबनाया जायोबा बेखौहाय सिथा बायदि बानायगोन आरो सिथासे सिथानै बेबायदि खोथियाफोनो थाखाय बेखौ बानायायनानै खोथियाखौ खुबैनाय जायो नोंथां बे खोथियाखौ खुबैनानै दोनसिगोन आरो बिनि उनावहाय ओ अखाखौ नेगोन बा सोरबा सोरबा जायनिखि मोनहा ओ बै ड्रेन दङ ड्रेन माने इन्दि इन्दि सिस्टेमा औ बेखौहाय फोसाबगोन गामियैनो बा माबायैनो गावहाबो सुबिदा बायदियै बे दैखौ लाबोगोन बेनि उनाव दस्रा दब्लायफ्राव सोनानै ओ बेखौहाय हालेग्लिजोबसिगोनलाय आरो दस्राखौहाय बिदिनो थ्रिस दिन बा बिस फसिस दिननि गेजेरावहाय बि बिस फस दिननि गेजेरावहाय बेखौहाय माने मा माबानाय जायो आरो हालौवग्लि जोबनानै फोमोननानै माइखौ फोमोनना बे दुब्लिफोरखौ फोमोननानै ओरै खोथिया फुनाय जायो आरो बिनि उनावहाय खोथियाखौ फोनाय जायो। अ माबा खो माइ खोथियाखौ माइ गायनाय जासिगोन आरो नोंथां बेबायदि गायो आन औ नों नोंथांमोनसिं माइखौ गायो जेनेबा माइखौ ओरैनो
ओ जोंनिथिंबो फोनायाथ' एखे नोंथाङा बुंलांनाय बायसानो नों थां आरो जोङो डाइरेक्टलि जेनेबा जों खोथिया फोनायनि उनाव जोङो ओम पस सिस दिन आरो पयथ्रिस दिन थार्टिन बा थार्टिफाइभ देइसनि उनाव जों बेखौ गोदानै फुफिननानै आरो गायनाय जायो आ नोंथां औ बेनिफ्राय जोङो गिबियावनो जोङो माइखौ गायनो थाख थाखाय जेनबा आरो हाखौ जों फोमोननानै लागोन नङाहोमबा सैब्रै सैबा ट्रेक्टरजों एवनानै लागोन। आथिखाल आथिखालावथ' जों जों आरो मोसौजों एवनायखो जों गोबां नु मोनला। आरो मोसौजों एव अब्ला जोङो समजों खारफानो हाया। बोथोराबो जेनेबा नांगौ स समाव अखा हाया ना नाङि समावसो अखा हाया मालाबा बोथोरा सोलाय सोल' जायो। जोंनिया नङा होमबा नोंथां बिनि थाखाय जोङो टेक थ' जों गोख्रैयैनो एव फोनानै गायनानै जों गायनाय जायो आरो जों। बिनिफ्राय जों गायखांनायनि उनाव जोङो फसलखौ जोङो जोङो नाइन्टि देस हानद्रेद देसनि जेनेबा वान टुइन्टि देसाव जोङो माइया मोनो आरो। फुरायै जोंनि फोनायनिफ्राय गायनाय जोङो। वान टुवेन्टि देस नांगोन आरो जेराव बोसोर मा होनना बुंगोन माहाब्रै नांथारगोन जेनेबा जोंनो। माइ माइरं जावजासिम। सिम आरो। औ बेनिफ्राय जोङो बे खो हाना लामनानै जोङो बा गावबा गाव बाख्रियाव सोफैगोन। आरो जेनेबा बाख्रिनि न'आव जानायनिख्रुइ नांगौनि बारा जायोब्ला जों बेखौ फानगोन। नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय जोङो ओ गोबां रोखोमनि माइ गायो जेरै जोङो गिबियावनो जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव बांसिन माखो गायो होमबा जोङो बाहादुर, रनजित बायिसमतियाथ' एसे खम गायो। जेनेबा माइब्रा जोसाफोरखौ माइब्रा जोसा बेफोरखौ जोङो गायनो जानो थाखाय जों गायो। ब्लेक राइसफोरखौ जोङो मानोना जों बर'फोरा फिथ फिथाबो जानो मोजां मोनो। औवाम बा फोरबो फोरबोफोराव जोङो फिथाबो जायो जोङो। जायनि थाखाय जोङो माइब्रा जोसा ब्लेक राइस बेफोरो जोंनि थाखाय नख'राव गोनांथार आरो बेयो माने बाहाय एसेबाबो थानांगो आरो जोंनो जों फिथा जाना मोजां मोनो। ओ
नंगौ नंगौ।
ओङो ओ बे माइ आबाद मावनायजोंबो लोगोसे जों गुबुन आबादबो मावखायो जेरै बायस सा जोङो जोङो आबाद जोंनि बारियावनो खना खनला जाय हा एसे थायो बेयावनो जोङो मैगं गायनानै लायो जेरै मैथा थायो दैज्लां बोथोर बाय मोनगोन जों खुमब्रा मोनगोन आरो बेजोनिफ्राय जों केरेला जायखौ जोङो खांख्रिख खला होननानै बुङो नङा होनब बा बेखौबो जों मोनगोन भिन्दि, लेस्रा आरो थाइबें बेफोरखौ जों गायनानै जायो आरो
नंगौ नों
अब्ला आं नोंथांनियाव मोनस से खोथाखो सोंनो सानबाय नोंथ थां नोंथांमोननियावहाय ओ खार खारै ओंख्रिखौ जेरै खारदै बेखौ मा मा ओंख्रिजों जायो नोंथां?
अ खारै नंगौ नोंथां नोंगौ ओ बर' हिसाबै जोंहा खारै ओंख्रिखौ जों गोबाङावनो गोबां माने माबायाव ओंख्रि जायो आरो खारैखौ गोबांजों मिलायनानै जायो। ओ माने बर'फोरा खारै नङाबा माने जाया आरो जानाया जों सप्तायाव खेबसे बा खेबनैखौ जों जाखाथारो जेरैहाय नों खारैखौ मारै जायो होननानै बुङोबा फुंआव जायो जेरैहाय ओ मैथा मैथा गोखैखोथ' मिथिखायो नोंथाङा। औ सोरबा सोरबा बेखौ खौबो मैथा गोखैखौ जानो हायै थायो मानथि फ्रा बे समावहाय बे खारैखौ होनानै गोखै गोखै खमायनो थाखाय बेखौ बिदि होनानैबो जायो आरो औ ओमफ्राय जेनेबा खारैखौ मोरै जायो होनबावोबा जोंहा मेन मेन ओंख्रियावसो जों मेनलि बाहायो गोबाङानो जेरै सबाय अनला बेफोरबाय बेवहाय नारजि बिदियाव बाहायो आरो
जिखौ जोङो गुरै रुइहोनो थाखायायो आरो नङा होमबा
नंगौ नंगौ नंगौ जों दा जेनेबा ओ नारजि नो हमनानै लाबाय आङो ओ जोङो नारजिखौहाय थौआवहाय रुग्रोयो खारै होनानै खारैखो सोरबा सोरा अ माबा ओ नारजिखौ सोरबा सोरबा हरसे गाहाम सोमहाबना दोनो थाबरुयथों होननानै ओमफाय बेनो जेब्ला अखानायै संगोन जे दिनखालि संगोन यैदिनखालि माने बेखौ थौ सुस्रानानै मोजाङै सुनानै थौआवहाय माबागोन आरो बेखौहाय ओ रुगोन आरो खारै होनानै थाब रुइनायनि थाखाय। बेबायदि आरो ओमफ्राय जुदि ओमफ्राय बेखौ बे रुइ रु गमानि ओरै फारसेथिं अमा बा दाउ माजों जागोन बेखौ संबाय थानाय जायो आरो ओमफ्राय जेब्ला खारै ओरैबो बे बेदराबो दै होनाय टाइम जागोन जेनेबा मोनसै माने बेबायदि जायो एवनानै मोनसे टाइमावहाय दै होनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ ओम
समावहाय बे खारैया जायो जाबायबोला बेखौ फुरा साग्लिनानै गेब्लेहोजोबनानै बेखौहाय जब्ब' माने बेदराव लुसोमनानै होनाय जासिगोन आरो बिनि उनावहाय दसे सम माने ओ ओ आधा घन्टा बा सल्लिस मिनिटसो बिदि माने अमाजों गोदौफाव गोदौग्लिहोजोबनानैहाय जेब्ला नार्जिजों अमाजोंनि ओ टेस्टआ माने मिलायबाय माने रसा ओंखारलायबाय होनबाथाय बेखौ संख्रि साखि नानै खांनानै जानाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जों जायो आरो बिदि नोंथांमोनथि मोरै जायो जेनबा
बिदिनो गिबियावनो जोङो जेनेबा खायसे मानसिया दसेनि थाखाय सोमहाबनानै लायो जेनेबा आदा घन्टा बा बिस मिनिट बे रखम
औ औ
जेनेबा सानसे थलो बिदि सोमनायखो खम नुयो आरो माने सानजौफुआव जागोन बोला फुङावनो सोमना दोनबाय बेनिफ्राय सेफगारनानै जोङो बिनि धुला बाालिखौ जों साफा खामगारगोन नङा होनबा नोंथां बेनि उनाव जोङो ओ गा बेखौ जोङो बेदरखौ एक्सट्रा एवग्रोनानै लाबाय बेनिफ्राय खारै होनानै जोङो पुरा गोबाव जोङो दै गुदुंआव जोङो बेखौ जोङो खालथायबाय थाबाय आरो जों नारजिखौ उनाव थाव जानाय बायसा नो संख्रि नांनाय बायसा एवफ्रामनानै लानानै बेयाव गारलाना होयो आरो
नंगौ नंगौ नंगौ
नों आधा घन्टा पन्सलिस मिनिटसो नोङो बेखौ होबानो गोदौ होबानो नोङो मोनबानो नों जानो हागोन आरो बे औ जों बिदि खालामनानै जायो आरो आथिखालाव थ गोबां गोबाङानो जेरै डाइरेक्ट माबाखानानै सावनानैनो मिलायखानानैनो जाखायो गोबां माने गावबागा गाव लुबैनाया गावबा गाव बाथायनाय आइडिया बेलेग बेलग नङा बा नोंथां ओरैनोथ'आं जों फोर सङोब्ला बिदिनो संनाय जायो जाय खौ जों नों थां नोंथाङा बुंदों बेबायदिनो जोङो संनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो आरो जोङो गोखा गोखैखौबो जानो मोजां मोनो नङा होन बा जेराव जोङो नोंथाङा बुंलांबाय खै खोरदै जायखौ जों खामब्रें गाबो होनना बुङो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ नंगौ
फोरखौ जोङो जानो मोजां मोनो जोंनि बर'फ्रा आरो लोगोसे जोङो औवा मेवाबो जायो नङा होमबा नोंथां? दा जों दैज्लां बोथ थोर औवा मेवाया जोंनि गामि ओनसोलाव औवा जायफोरनि नखराव औवा दोङो औवा गोथोर जायखौ जों औवा भुरखा होननानै बुङो। जोंनि दरं साइदाव अबा फुरखा होननानै बुङो जाय अवा गोदोरसिन औवाखो बेनिफ्राय जों मोनो जाय मेवा बेखौ जोङो जायो आ जोंनि न'खरावहाय गोबाङानो जायो बेखौ जोङो सबायजोंबो जायो। ओ आरो ना आ होनानैबो जायो आरो बेखौ अनला होनानैबो जायो। जेराव बेखौ खारदैबो होनो गोनां जायो आरो। खारदै होबोला जोङो बेखौ गुरै खालामनानै लानाय जायो आरो खारदैजों बिदिनो जोङो बर फ्रा खारदैखौ जोङो जाखायो आरो माने सब थायाव खोनसे नङा खोनसे जाखानाय जायो औ।